औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो
औ फ्रि दङना नोंथाङा दा
फ्रियैनो दङ माबाफोर बाथ्रामोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोंहा बर'फोरनि थांनानै थानायनि राहानि सोमोन्दै एसे सावरायलायनि नामा सानजों
औ औ रायज्लायजायो बेथ' मोजां बिराद मोजां मोनसे ओ‌ ओ आयदा बेखौ जोङो सावरायनाया जोंनि इयुननि थाखायबो मोजां होननानै आं सानहरो
दे बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलावहाय बर'फोरनि थांनानै थानाय गुदि राहा लामाया मा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै
जोंनि ओनसोलावहाय जोङो दा नुनो थाङो बा आं नुनो थाङो बांसिनानो आबादखौ लानानै ओ माखासे आबादनि सायावनो सोनारनानै दङ दा आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो दङ बायदि रोखोमनि आबाद मावगासिनो दङ जेरैहाय गोरान खिथि गोरान खिथि बेयावहाय जोङो थारुनखौ हमनो हायो बानलु हमनो हायो आरो बायदिसिना जेरैहाय लेस्रा दङ ओनिफ्राय ओम मा जेरैहाय तरमुस दङ ड्रागन फिथाइ दङ बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै नै दा बर'फोरा जिउ खुंगासिनो दङ बे मैगं थाइगं खांनानैनो दिनै औ नंगौ नोंथां बे मैगं गं थाइगं गायनानैनो दिनै खायफा खायफा न' नखरा ओ जिउ खुंनायाव ओरैबायदि दावगालांगासिनो दङ माखासे ओ गोनोखोआरि आयदाजोंबो बेफोर मैगंखौ ओ गायनानै जेरैहाय मुलिनिफ्राय ला नानै ओ हासार बायदिसिना लानानै बैफोर मैगंखौ गायनाय जायो आरो आं नुबोनो मोन्दों बेनि अनगायैबो दैज्लाङाव माइ गायनानै नांगौ बायदि माइ गायनानै आरो नांगौ बायदि न'आव लाखिनानै बैफोर माइखौ फानहरनानै बैफोरजोंनो जिउ खुंनाय राहा खालामनानै लानाय जादों गोदोनि दिनावहाययो मैगं थाइगं ओ गायो मोनब्लाबो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि था खाय बैफोरखौ ओ जिउ खुंनाय राहा खालामनायाव एसे खम नुनो मोननो थाङोमोन मानो होनोबब्ला दानि मुगायाव ओ गोबां हान्थामेला ओंखारबाय बा टेलिफन ओंखारबाय ओ बेफोरनि जोहै जोङो न'आव गायनाय मैगं बा न'आव गायनाय आबादफोरखौ गुबुन दाबसे जायगायावबो दैथायहरनो थाखाय जोङो गोरलैयैनो सुबिदा मोनो होननानै आं नुहुरो बेफोरबायदियैनो बर'फोरा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै दा जिउ ओ खुंगासिनो बा जिउ खुंनायाव मदद मोनगासिनो होननानै आं नुनो मोनदों दा नों थांनि ओनसोलाव माब्रैहाय नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायाव बांसिनै सोनारो खिन्थु गोदोनि गोदोनि समावहाय बांसिनै आबादनि सायाव सोनारोब्लाबो गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग थिखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां ओ जेरै जोङो जेरै जोङो गोदोनि समावहाय बांसिनै मानसिफ्रा आबाद मावनानै थांनानै थायोब्लाबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय दा गोबां माने लेखा फरा रोंनायजों लोगोसेयैनो गाव गावनि थांनाय थानायनि राहा लामाखौ एसे सोलायनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो साख्रि बाख्रि रों माने रेखा फरा रोंनानै साख्रि बाख्रि लानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावहाय जेरै आरमि आर्मि आसाम गभमेन्टनि साख्रि बेफोरनो गोबां सेन्ट्रेल गभ मेननि साख्रि आवहाय ओ गावबा गावनि माने थांनानै थानायनि राहाखौ लानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेयैनो जोंनि ओन सोलावहाय लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव बेफार फालांगियावबो बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों आबादनि सोलायै दा गोदोनि समाव आरो साख्रि बाख्रि बा बिजनेस बिजनेसखौ ओ गोसो होदोंब्लाबो आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नागाराखै आबाद मावनायाबो आबाद मावनायखौबो गुदि गुदि राहा लामा होननानै ओ साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बेलेग आबाद गुबुन आबाद मावो आरो गोजां बोथोरावहाय गुबुन आबाद मावनानै गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांग्राबो गोबां नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा बांसिनै माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे माइ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायनि सिगां सिगां ओ बे सेम एखे हायावनो फाथोनि आबाद मावग्रोनायखौबो नुनो मोनो जों नि ओनसोलाव हाय फा थोनि आबाद मावनानैबो गोबां बिबांनि रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो लोगोसेयै फाथो आबाद मावखांनायनि उनावहाय फेथेखे हायावनो माइ आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे माइ आबादजों लोगोसे गोबां बि बांनि दैजलां बोथोराव जानाय मैगं थाइगं जेरै जोङो थार थास'निफ्राय लानानै ओ थास'निफ्राय लानानै दिनै जिंखा ला माने जिंखा बहल खांख्रिखला बेबायदिनो लेस्रा बेफोरबायदि मा खासे ए जोङो मैगं थाइगं आबाद मावनानै न'आव जानायजों लोगोसे जानानै आग्लायनायखौ बाजाराव फाननानै गोबां बिबांनि माने रां आरजिनानै गावनि न'खराव गथ' गथाय फोरोंनाय बेबायदिनो ओ माखासे न'खराव नांगौ जानाय गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ सोरजिनायखौ बा गावनि आथिङाव गसंनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ थारैनो
मा माइ आबादजों लोगोसे मा मा आबाद मावनाय जायो नों थां दैलां बोथोरनि समावहाय नोंथांनि ओनसोलाव
नै दा आंनि जोंनि ओनसोलावहाय आं नुनो मोनगासिनो दङ ओ ओरैबायदि माखासे बाय ओ बेलेग गुबुन गुबुन आयदा लानानैहाय खा ओ आबाद मावगासिनो दङ जेरैहाय दा ओ तरमुस गायगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंहा मैदुफुल मैदुफुलनिबो आबाद मावगासिनो दङ बिनिफ्राय आरो दा बानलु गायनायनि जिहेथु सम दा बानलु गाय गासिनो आरो खाय फाया बायदिसि ना जैरैहाय थाइबें आं दहाय होनखादों थाइबेंनि बो आबाद मावगासिनो बेफोरखौनो जेसेबां हायो ओ बेफोरनि फिथाइ दिहुननानै बेखौ गुबुन गुबुन बाजाराव बा हाथायाव लांनानै बेखौ फानहैनाय जायो आरो फाननानै गोबां मुलाम्फा मोनो होननानै आं बिथांमोननिफ्राय मिथिदों आरो आं बेखौनो बुंनो दि जिउ खुंनायाव बा जिउ दैदेननायाव ओ ओरैनो थायालासिनो आबाद मावनानै बा माबा मोनसे खामानियाव ओ नांथाबना थानानै जिउखौ खुंलांनो हायो होननानै आं सानो दा आंनो नोंथांनाव मोननैसो बाथ्रा सो नो हा आखाइयाव लादों गोदोनि जिउ खुंनाय राहा बा दानि जिउ खुंनाय राहाजों माबाफोर सोलायनाय नुनो मोन्दों नामा नोंथाङा
औ नोंथां नंगौ गोदोनि समावहाय जोङो आबाद मावनानै आबाद मावनायनि जिउ खुङोब्लाबो गोबां आंनि सिगाङावनो एसे बुंखादों फोरमायखादों गोदोनि समावहाय आबाद दाव बांसिन सोनानैब्लाबो दानि दानि जुगाव जोंनि माबायावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मानसिफ्रा माने थांनानै थानाय राहाखौ सोलायनानै लाबाय आबाद मावनायनि बिथिङाव बेबायदिनो आबाद मावनायनि बिथिङावबो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय माखासे गोजाम खान्थिफोरजों आबाद मावनाय जायोमोनब्लाबो दानि गोनो खोआरि गोनोखोआरि जुगावहाय गोनोखोआरि जुगावहाय दा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि ओ माखासे गोदान खान्थिजों गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गोदोनि गोदोनि समावहाय जोङो माघ माबा हा हालेवनानै जोङो मोसौजों बा नांगोलजों हालेवनानै हालेवनानै जोङो माइ गायनाय बा जोङो ओ गोबोरखि हासार होनानै जोङो माने मैगं थाइगंबो आबाद मावनाय जों नुनो मोनसै खिन्थु दानि जुग आवहाय जोङो माखासे गोनो थाखोआरि माने आगजुफोर जेरै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय ट्रेक्टारजों माइ गायनाय ट्रेक्टरजों माइ हानाय मारा होनाय बेफोर गासैबो जोङो मेसिन नारि मेसिनजोंहाय गोनोखोरि आदबनि आदबजों जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै बेजों लोगोसे जोङो माखासे रा हासार बाहायनानै एसेल हायावनो गोबां बिबांनि जोङो फसल फसल दिरूननायबो जों नुनो मोनदों। गोदोनि समाव जोङो जाय हायाव जोङो से बिघा हायाव जुदि जोङो बा द' मन बा मन जोङो जुदि माइ जोङो दिरुननो हायोब्ला दानि गोनोखोरि जुगाव जोङो माखासे रासायनारि हासार बा गोदान बिगियान आदबजों जों आबाद मावनानै गोबां बिबांनि बिगासे हायावनो बिगासे हायावनो गोबां बिबांनि जोङो आबादथि दिरूननो हानायखौ जोङो नुनो मोनसै मोनदों जोंनि ओनसोलावहाय दा नोंथांनि ओनसोलावबो बे बायदिनो आबाद माव नोंथांनि ओनसोलावबो बे बायदिनो आबाद मावनायनि सोलाय सोल'खौ नुनो मोनदों नामा?
औ थारैनो नंगौ गोदोनिखौ जों नायोब्ला दानि आबा मावनायनि जि आयदा आयदा बेफोरखौ जोङो गोबां सोलायनाय मोननो थांदों। गोदोनि दिनावहाय जोङो हासार होननानै बुङो ब्ला गोबोरखिनि हासार आरो मा होनो ओ बिफां लाइफां फेसेवनानै हासार बेफोरखौ होनाय जायोमोन बिनि थाखाय बेफोरजों बारा फसल जों मोननो थां थांनायखौ नुवा मानो होनोब्ला दानि मुगायाव रासायनारि आदब बिगियान आयदबजो आदबजों जि हासार होयो बैफोरजों माने नांगौनिबो से गुन बारा जोङो फस' फिथाइखौ मोननो हायो। जाउनाव जोङो बेफोरजोंनो बांसिनै मुलाम्फा मोननाय जायो। गोदोनि दिनावहाय आबाद मावनाय खौ माथ्र गावनि थांनानै थानाय राहा बेजोंल' बांसिन ओ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय आबाद मावनायखौ फालांगि ओ फालांगिनि लामाजों लांनानै दिनै जोंनि सुबुंफोरा बा बर' माहारिया बेवहाय जिउ खुंनाय राहायाव बांसिनै जौगाखांनायखौ आं नुहुरनो हादों होननानै आं सानो। होमब्ला औ औ नोंथां दे थेंकिउ नोंथां साबायखर थाबाय। औ औ गोजोन्थों।